हेलौ।
ओं खोनादों नोंथां।
अ खोनादोंना?
ओं।
नोंथाङा फ्रि दायो फ्रिमोन नामा? जुदि नोंथाङा दायो फ्रिबा आं नोंजों दसे सम महात्मा गान्धीनि जिउ जारिमिननि बागै दसे सावरायनो हागोन नामा दायो।
हागोन नोंथां।
अ। होमब्लालाय आं गिबियावनो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ आंबो नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय।
जायो दानिया होब्ला जोङो सावरायदिनि।
औ।
अब्ला नोंथाङा मिथिगौना महात्मा गान्धीया भारतनि बिफा होनना।
नोंथाङा
ओं मिथियो महात्मा गान्धीया इं ओइटिन सिक्सटिनाइन मायथाइनि नै अक्टबर खालारखालि गुजरातनि परबन्दर मुंनि जायगायाव जोनोम मोनदोंमोन।
अ नों
औ आरो बिथांनि बिफानि मुङा खोरोमसाद गान्धी आरो बिमानि मुङा फुत्लिबाइ गान्धीमोन।
अ। आरो आरो बिथांनि गुबै मुङा महनदास कमचान्द गान्धी होनना बिथां नोङो मिथियोमोन नामा?
औ मिथियो।
अ।
बिथाङा आरो
अ गोजोननाय निसिम खोन्थानायनि थाखाय।
औ आरो नोंथाङा मोनथियो नामा जे बिथांखौ सुबुंफोरा अननानै बाफुबो होनोमोन?
औ मिथिगौ नोंथां।
आरो बिथाङा इं नाइनटिन फिफ्टिन मायथायाइयाव इण्डियान नेशनेल कंग्रेस मुंनि पार्टिखौ जागायजेनदोंमोन।
अ बेखौ आं मिथिया दायो नोंथांनिफ्राय
महात्मा गान्धीया जों-नि भारत हादरखौ ब्रिटिशफोरनिफ्राय उदांस्रि होनो थाखाय गोख्रोङै सोमावसारदोंमोन
नोंथाङा मिथिगो मा? खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
ओं ओं बिथाङा इं नाइनटिन फरटि ओइट मायथाइनि थारटि जानुवारि खालारखालि नाथुराम गडसे मुंनि सासे दुथांजों गावथारजादोंमोन
भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव अ अहिंसानि खान्थिजों संसारदोंमोन होनना नोंथाङा मिथियो नामा?
ओं मिथियो
अ
अब्ला दिनैनि सावरायलायनायखौ आं बेयावनो दोनथसै नामा
आरोबाव माखासे बाथ्राफोर मिथिबावोमोन नामा नोंथाङा बिनि बिथांनि बागै?
हेल ओं खोनादों।
अ
बिथाङा लनडनाव बेेरिस्टार फरायनो थांदोंमोन।
अ
होमब्ला आं दिनै नोंथांनिसिम महात्मा गान्धीनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो गोजोननाय मोनदों। नोंथांजों महात्मा गान्धीनि सोमोन्दै सावरायनानै गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय।
औ आंबो नोंथांजों महात्मा गान्धीनि जिउ जारिमिननि बागै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों
उम।
बिथाङा आरोबाव नोंथाङा आरोबाव महात्मा गान्धीनि बागै मोनथिबावो नामा?
उम बिथाङा संख्रि आयेन फोसावदोंमोन
अ ओं ओं खोनादों आं बेखौ मोनथियामोन। आं नोंथांनिसिम बेखौ खोन्थानायनि थाखाय गोजोन हामग्लायनाय थाबाय।
उम
नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां बिफा नोंथाङा मिन थिगौना बिथा बिथाङा हायो इंराजफोरनि हेंथायै सोमावसारनाय समाव इंराजफोरा जा जा बुस्थु दिहुनदोंमोन एबा गावसोरनि हादरनिफ्राय लाबोदोंमोन बेफोरखौ बाहायनो हेंथा होदोंमोन होननानै
औ आं मोनथियोमोन।
अ ओम।
आरो बिथां आ जोंनि भारत हादराव इण्डियान नेशनेल कंग्रेसखौ दानायाव गोबां गोहोम खोख्लैदोंमोन।
अ आं बेखौ मिथियामोन नोंथां नोंथांनिफ्राय बेखौ मिथिनानै जोबोद गोजोन नाय थाबाय
ओं खोनादों। ओं खोनादों।
उम
अब्ला नोंथां आ आरोबाव बिदिनो उनाव फ्रि थाबावबा आं बिदिनो रालायनो हागोन ना फ्रि सम थाबा?
हागोन नोंथां। आङो जेब्लानो सम मोनगोन अब्लानो नोंथांजों रायलाय
औ नोंथांनिसिम जोबोद-जोबोद साबायखर थाबाय।
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों नोंथाङा दायो मा खालामदों।
आं दायो ओरैनो दङ माने नोंजों रायलायदों।
अ
उम नोंथाङालाय मा खामदों?
आंबो ओरैनो दङ' जिरायनानै
अ आङो दिनै नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।
आंबो नोंजों महात्मा गान्धीनि जिउ जारिमिननि बागै रायलायनानै मोजां मोनदों आरो आं मिथियै बाथ्राफोरखौबो मिथिनो मोनबाय।
औ आंबो नोंथांनिसिम रोजा-रोजा साबायखर बावनाय थाहरबाय।
ओं खोनादों आंबो नोंथांनिसिम आंजों महात्मा गान्धीनि बागै सावरायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। ओं जागोन नोंथां ओं जागोन दे। ओं दे